हेलौ औ
अ नोंथां ना हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना
खोनादों ना नोंथां अ नोंथां खोनाबाय अ आंबो दासो खोनादों नै
औ औ
मा खालामबाय दं नोंथाङा ओरैनो
ओरैनो जिरायना दङ नोंथाङालाय
आ आचसा आ अ आंबो नै दासो जाखांनानै जिरायना दं बार जादों बोथोराबो गरमना
औ
दा अब्ला नोंथां मोनसे टपिकआव ओ सावरायजागोन नामा सानैजों
औ दे सावरायजागोन दे
अ टपिकखौ अब्ला बर'नि ओ रायजो जानायाव न'खर सुंबोनाय दाउ अमा ओ न'आव फिसिनाय जेनेबा हमना ओ दाउ अमा जेनेबा बोरमा बिदिनो मोसौ न'आव फिसिनाय जुनार बेफोरजों बर'फोरा बोरै ओ न'खर सनि न'खरखौ सुंबोदों माने ना नांगौखौ फोलोमबोदों बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरो ना
औ औ औ
औ दा नोंथांङा फंनैसो बर'नि न'खरा बोरैहाय बेबायदि गावनि न'खरखौ सोंबोनो हादों। न'आव बिदिनो ओ जुनार फिसिनानै
औ औ
बेखौ एसे फोरमायदो
बिदिथ' जेनेबा बर'नि न'खराव जिब जुनार फिसिनायथ' जों गोदो गोदाय निफ्रायनो मोनबोखादों नंङा होमबा बांसिनै जोंङो जिब जुनारनि फिसिनायनि बेलायाव बुंङोब्ला बर' न'खराव ओ अमाखौ जोंङो बयनियावबो मोनो होननानै जों बुंनो हायो।
औ
बेनिफ्राय अमाजों लोगोसे मोसौ हाल हालिसेबाबो बयनावबो थाखायोमोन गोदोनिफ्रायनो
औ
उम अमाखौ एक्सुलि जोंनि बर' समाजावहा सिगांनिफ्रायनो माने ओ हाबा हुखा बायदिसिना माने रंजानाय फोरबो बायदिफोरावहा जोंङो अमाखौ मोनसे खायद' हिसाबै जोंनि बर' समाजावहा दोरोंङारि मोनसे जाग्रा हिसाबै जोंङो बेदराव जों बाहायबोदों बेखायनो बयबो न'खराव माने बर'फोरा अमाखौ फिसिखायोमोन दा बेजों लोगोसे मोसौ हारिनि खोथा बुंङोब्ला जोंनि बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां बा आबादनि सायावनो सोनारनानै सोलिबोनाय मोनसे हारि होननानै जों बुंनो हायो। बेखायनो बयबो बर' न'खरानो माने ओ माइ आबाद मावनो थाखाय मोसौ हालिखौ लायोमोन मोसौजोंनो हालेवनानै माइ आबाद मावनाय बायदिसिनाखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे ओम आथिखालनि जुगावहा आथिखालनि जुगाव जों नायोब्ला ओ जाथि आथिखालनि जुगावबो जोंङो नुनो मोनो नाथाय हाल एवनायनि ओ नोजोराव नंङा नाथाय मोनसे बिजनेस पारपसावसो जों माने ओ मोसौ हाल मोसौफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनसै आरो अमा फिसिनाया दानि जुगावबो ओ दंङो गैया नंङा दंङो दानि जुगाव माने हाबा हुखा बायदिसिना फोराव अमाखौ बाहायनाय नाथाय बिनि अनगायैबो आ आथिखालनि जुगाव अमाखौ माने बिजनेस पार्पासावहा फिथिनाय जों बेखौ बांसिन नुनो मोनोसै दा बेजों लोगोसे ओ जोंनि बर' समाजावहा दानियाव आथिखालनि जुगावहा दाउ फिसिनाय जोंङो नुनो मोनोसै हांसो ओ बोरमा आरो बायदिसिना बिदिनो ओ जिब जुनारफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो माने बयबो माने एसे बिजनेस पारपसावहाय आरो ओ बेफोरबायदि फिसा बेला बिजनेस पारपस ओ फिसिनानैनो ओ जोंनि बर' समाजनि माखासे न'खरफोरा ओ मा होनना बुंगोन बेवहाय इक'न'मिकेलि माने रांखावरि बिथिङावहा रांखान्थियारि बिथिङावहा एसे एनै हेल्प जानायखौ जों नुनो मोनो माने मोनसे इनभेस्टमेन्ट टाइप जानानै थायो आरोखि बेफोरबायदिनो बिथिंखौ नोजोर होनानैनो जोंनि बर' समाजाव बा ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो आं नुनो मोनो जेनेबा बेफोरबायदिजोंनो ओम फिसिलायनो जिब जुनार फिसिनानैनो मा होनो ओ एसे एनै रां खामायनानै संसारखौ जालांनो हानाय बेबायदि माबाखौ जों नुनो मोनोसै आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो नुनो मोनो नामा?
औ नोंथां ओ थारैनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदियानो गोदोनि समनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जों खोनाबोदों नुबोआखै जायखौ बुङो बारथार सिस्टेम नङा होमबा
औ औ
मुवाजों मुवा सोलायलायनाय जोङो गोदो नि दिनाव दङमोन होननानै मिथिबोदों जेनेबा हमनानै ला ओ सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे बुस्थुआ गोनांथि जादों खिन्थु बायनो हानाय जोंहा रांखावरि गैया बेफोरबायदिनि समाव ओ जाय बुस्थुखौ गावनि न'आव दङ बै बुस्थुखौ ओ गुबुननि न'आव हरनानै जाय बुस्थुखौ नांगौ बेफोरबायदियाव सोलाय सोल'बो खालामबोनानै माने ओ न नखराव नांगौ ओ जिनिसफोरखौ जोङो लाबोनानै नांगौ खामानियाव बाहायनाय जोङो खोनाबोदों आरो नुनो मोनाखै खिन्थु जोङो बे बार्टा सिस्टेमखौ खोनाबोदों दा बेजोंबो बर'फोरा गोदोनि समाव गावनि न'खरखौ सुंबोदोंमोन होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होनोबा बै समावबो गोदोनि समावबो जोंनि बर' न'खरफोरा दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौ आरो फिसिखायोमोन दा बेफोरजोंनो दाउ अमाखौनो सोरहाबा जुदि अमा गैयाब्ला सोरनोबा जुदि बोरमा नांगौब्ला नङा होमबा बोरमाजों अमाजों सोलायलायनाय बेफोरबायदिजोंनो न'खरखौ सोलिबोनाय नुबोदों आरो दा बेनिफ्राय जोङो गोदोनिफ्राय जोङो आवगायनानै दानि मुगायाव नायोब्ला जों नुबोनायखौ नायोब्ला गोबां फाराग दंसै दानि जुगाव गोदोनि बायदि नंला सिगां माफा मानै बिदिनो न'आव जानो आन्था नोंथां बुंनाय बायदि दाउआनो जा अमायानो जा फिसियोमोन नङा होमब्ला खिन्थु दानि जुगाव जों बिजनेस पारपसनि थाखायबो सोरबा न'खरसेयानो न'खरनै न'खरथाम लोगो नाङालासिनो सोरबा न'खरसेयानो मोनसे फार्म खालामनाय मोनसे न'फोर गिदिर लुनानै फार्मनि बेब'स्था मथा मथि दस फन्द्रथायानो होन बिसथा पसिसथा बेफोरबायदि अमा फिसिनो हानाय केपासिटि गाव गावबागाव लुनानै बानायनानै लाबाय आरो दा बेजोंनो जोंनि बर'फ्राबो ओ खायफा खायफा रोंनायफ्रा गावनि न'खरखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हादों गावनि न'खरखौ ओ मोजां स्टेन्डार्डाव लाबोनो हादों दा खायसे मानसिफ्राबो बिदिनो ओ दा जेरै दाउ फार्म खालामो दाउजोंबो जोङो बेफोरबायदिनो फार्म खालामनानै न'खर सोंबोनो हादों नांगौखौ फोरोंबोनो हादों लोगोसे आरो मोसौ मोसौखौ होनोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां खम नुसै खिन्थु ओ जोङो एसे आगोलाव नुबोदों जोंबो दा जों नुबोनायाबो बिदिनो खायसे खायसेनि न'खरावथ दस बार'था फन्द्र बिसथा गाहाम मोसौ थायोमोन बेनिफ्राय जोंनिया बै समाव मा दाहोना थानाय बांसिन थायोमोन दाहोनाफोरखौनो साथाम साब्रै लायोमोन नङा होमबा
नंगौ नंगौ
साथाम साब्रै लायोमोन रुवाथि साथाम साब्रै लायोमोन बेजोंनो माने खामानिफोरखौ मावनानै लोगोसे दाउ अमा फिसिनानै नोङो न'आव सासे मानसिया मालिक सासेल'बा नोङो मोसौ फोरखौ एसेबां बुरजा नों फिसिनो हाया नङा होमबा आदर खालामनांगौ जायो नालाय दा बेबायदिनो दाहोनाफोरखौ साब्रै साबा लानानै ओ मोसौ फिसिगोन आरो रुवाथि लागोन रुवाथि लानानै बिदिनो अमा फिसिगोन अमा फिसिनानै नांगौ जानाय समाव फैसा जेनेबा रांखावरिनि गोनांथि जानाय समाव बै जिथुनाखि फिसिनानै लानाय दाउ अमा फारौ लोगोसे ओ मोसौ बेफोरखौ माने फाननानै न'नि नांगौखौ आंखालखौ खौ सुफुंनानै लानायखौ गोबां माने हेफाजाब होयो होननानै जेनेबा नुबोदों आरो दा न'खर सुंबोदों होननानै जों बर'फोरखौ बेफोरबायदिजों बुंनो हायो आरो बांसिन दा औ बेनिफ्राय ओ जोङो अमाखौ जानायनि फालायाव जोङो बांसिन बाहायोमोन गोदो फाननाय सिस- टिमाव जोङो बारा गैयामोन न'आवनो बिदिनो मासे मानै लानोसै बेनिफ्राय हाबा खेराइ सोरनावबा ओ मा होनगोन ओ गोदोनिया मा दंमोन सावरि बादालि जानाय नङा होमबा औ सावरि बादालि जानाय बेफोरबायदियाव खोब माने बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय दा मानि ओ जुगाव माने बेखौ रांखावरि आरजिनायनि पारपसाव जोङो बांसिन मा खालामनायखौ नुयो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
औ दा दाउ अमा लोगोसे मा मा नोंसि सोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव फिसिनायखौ नुनो मोनो दाउ अमा बेनिफ्राय
दाउ अमाजों लोगोसे बिथिं गालै बोरमा बिदिनो जेनेबा हांसोबो फिसियो हांसो फिसियो औ औ बेनिफ्राय बोरमा थाहैयो बोरमा आरो माने मोसौबो थाबाय जेनेबा आरो फारौफोरखौबो जोङो
औ औ औ ना फोरबो फिनाय फुख्रियाव नुयो नामा
फख्रियावहा माने आथिखालावथ' नुनो मोनो आथिखालाव गोबां बेफोरखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनोसै दा बेयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना फोरखौबो हगारनानै माने न'आव जानायजों लोगोसे आरो फाननायनि पारपसबो माने बिजनेस पार्पासावबो माने बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन मोनासै आरो औ औ
औ औ दे अब्ला औ नोंथां
औ
अब्ला जोंना टाइमआबो जाबाय नङा होमबा
औ औ औ
औ दा अब्ला बिदिब्ला दोनथ'लायसै ना औ दे गोजोननाय थाबाय
दे गोजोनथों